नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय आयदायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन। नोंथां हागोन ना सम होनो?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों जेनाखि ग्लबेल वारमिं बिनि सायाव ग्ल-ग्लबेल वारमिं माने जेनेबा जोंनि आबहावा दुंहाव जानाय। मिथिंगाया दुंहाव जानाय बिनि सायाव औ दा बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा?
औ नोंथां जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' जोंनि आबहावा ओं आबहावाहाया माने गोबां रोखोमनि गुबुंले जायो आरोना नोंथां। जेरै दैनि गुबुंले, ओ बारनि गुबुंले, औ नोंथां औ। ओं आबहावा दुंहाव जानाय ना दैनि मा होनो दैनि दैनि गुबुंले बा ओ माखासे सोदोबफोरनि गुबुंले जानानै जोंनि जानायनि जाउनाव जोंनि आबहावाया दुंहाव जायो नङा होमबा नोंथां? दा बे दुंहाव जानायनि माने आबहावा गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोरनि सायावहाय आङो माखा बुंनानै होनो सानदों नोंथांनो
दा गिबियावनो जोंहा ओं जोंहा दा जोंनिव जेरै ओं टाउन सहर बा ओनसोलफोरावहाय माखासे ओ गाज्रि बा लेथ्रा बेसाद जेरै लेथ्रा मुवा, जाग्रा मुवा जेनेबा ओं सेवनायफोरखौहाय जेरै दैफोरावहाय गारनायनि जाउनाव माखासे ओं दैफोरावहाय जोंहा गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो थांना थानायनि थाखाय ओं गोग्गो दैनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां।
दा जोंङो गोगो दै जोङो लोंब्लासो बा गोग्गो दैयाव जों दुगैब्लासो जोङो गोग्गो दैयावहाय जोङो अब्लासो माबा मोनसे जोङो बेमारा बाजारनिफ्रायहाय जोङो बेखौ जेनेबा मोजां रोखोमै जोङो थांनानै थानो हागोन होनबा नोंथां दा बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलफोराव माखासे ओनसोलफोराव जेनेबा सहरफोरावहायनो सानानै नायोब्ला माने नुयो आरोना अनेक रोखोमनि जोङो जेरै गाज्रि मुवा सेवनाय बेसादफोर प्लास्टिकफोरखौहाय दै सेरफोरावहाय गारनानै दैयाहाय मैला जायो मैला जानानै बिनिफ्राय जोङो दै फोरा मैला जायोब्ला जोंहा बेमार आजाराहाय माने थाब थाब संन्देरो नङा होमबा नों गोथां बेनि थाखायनो जोङो दैफोरावहाय जोङो जेराव मेलाव जायगाफोराव जोङो बै गेसाव गोफन बा माखासे गाज्रि बेसाद बा गाज्रि मुवाफोरखौ गारासे जोङो डास्टबिन फोराव सोनानै दोनोब्ला बा सावनानै जोङो मोनसे जायगायाव जमा दोनोब्ला जों जोबोद मोजां आरो जोङो बेनिफ्राय जों रैखाथि मोननो हायो आरो। आरो होननानै बुङोब्ला सोदोब गुबुं नाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जेराव गारि मथर आरो माखासे दारिमिनफोरनि माखासे दोब माखासे गिदिर गिदिर जेनेबा प्रग्रामफोरावहाय बिजेदोंमोन जउनावहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय माने सोदोबनि गुबुंले जायो आरोना जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जेननोब्ला जों जेराव साइकेलजों थांनानैनो मोनहैयो बा थाबायनानैनो बोसे समनि गेजेरावनो मोनहैयो बेयावनो जोङो गारि मथर सालायनानै थाङोब्ला जोंनि माखासे आफावहाय माने जोंनि सोदोबाहाय माने गुबुंले जानानै माने मानसिफोरावहाय गोहोम खोख्लैगोन आरो ना जेराव गिदिर गिदिर गिदिर एजामनायनि जाहाव जेरै गथ'फोरनियावहाय साउन्डफ्राहाय माने खोमायावहाय बांद्रा हाबोब्ला गथ'फ्राहाय गिनाय सोमजियो बिखाफोरा मावो आरो ना बेफोरखौ जों खमायलांनांगोन नङा होमबा जोङो साइकेलफोरखौ दा जोङो सालायनांगोन
साइकेलफोरखौ जों सालायनायखौ जों बारा नुनो मोनलिया आरोना थाबायनायफोरखौबो जों बारा नुनो मोनलिया फ्राय जेरै हा गुबुं नायनानै बुङो जेरै हा हा ह फोराबो जोङो गोबां रोखोमनि माने बायदि बायदि हासारफोर बा नांगौ बिबांनि रासायनारि हासारखौहाय माने आबादारिफ्राहाय माने जोंनियावहाय माने बाहाया आरोना मिथियालासे बाहाय नांगौ बिबनि बाहायालासे गोबांथार हासार रासायनारि हासारफोर होनायनि जाहोनाव हाफोरा गुबुंले जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा माखासे प्लास्टिकफोरखौहाय हायाव जोङो गारनायावबो हाफोरा गुबुंले जायो नङा होमबाथां दा जोङो प्लास्टिकफोरखौहाय जेराव मेराव गारोब्ला माने प्लास्टिकआथ' जों सेवा ना नोंथां बिब्दिनो थाबाय थायोना बिनि थाखायनो जोंनियावहाय हाफोराबो माने गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायनो हागोन न
औ नोंथ नंगौ नोंथां जोंहा आथिखालाव ग्लबेल वार्मिं जेनाखि जोंनि आबहावाया दुंहाव बा गुदुं जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बेनो जोंहा गिबिथारावनो बुंनांगोन जोंहा माने जां दांहैनाय नङा नोंथां बै बिफां लाइफां दानफैनाया जोंखौ मााय गुदुंखादों होनबा मा होनना बुंल्बा अलक रखानिफ्राय गनाय जेनाखि माखासे बिदुंफोर गेसफोर कार्बन दडाइ अक्साइद गेस
औ
जों सुबुंफोरा जेनाखि हगारनाय कार्बन ाइ अक्साय गेस बैफोरखौ माने बिफांफोरा बोना लायो नङा होमबा नोंथां जेब्ला बैफोरबायदि बिदुं एबा जोंनि गनाय जेनाखि बिदुंफोर जोंनि सिंनिफ्राय गनाय जेनाखि गेसफोर कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरखौ बिफाङा जे बिफांफोरासो जोंखौ जोंनिफ्राय बोना लायो दा बैफोर बिफांफोरखौनो दान थांफैबाय थायोबा सानसेयाव गोबां खौथि खौथि बिफां दानफायोबा अब्लाथ' जोङो माने निसय जोङो माबाया जाखागोन गुदुङा जाखागोन ना मथां जोंनि आबहावाया जेरै आरो मोनसे खोथा बेखौ बोरै हेंथानांगोन आथिखालाव जों मान गोबां अफिसखौनो होन अब फेक्ट'रि इडास्ट्रि बा गाव गावनि न'खराव जों एसि बा कुलार लागाय नुयो होम दां
औ औ खोनागासिनो नोंथां
औ औ बेनो जायनाखि एजि इजियाथ' जोङो मानिे मा होनो बेखौ बे साजोंहाय माने जोंनो गोबां माने माबा होयो गोजोननाय होयो नङा होमबा नोंथां गुसु
औ औ
दा नाथाय बैनि उन फारसेजों जोंहा एसिया जोंखौ बांसिन माने गोबांसिन माने अवमस खालामो जोंनि बुहुमखौ नाव बारथां माने गुदुंसिंसो खालामो उनथिंजायनिफ्राय नाव बारथां
औ
औ थिग बिदिनो जोंहा बेफोरबायदिनो माने जोंनि जेनाखि आबहावा बेखौ गुदुं खालामनाय बा दुंहाव खालामनायनि गोबां मानिे जाहोनफोर दं नोंथाङा बुंलायनाय बिदिनो माखासे जेरै गारि मथर हबा नोंथां बैफोर गारि मथरनि बे गनाय जेनाखि बिदुं बा माबा गुदुं जेनाखि बारफोर बै फोरबो जोंनि जेनाखि मिथिंगा बा आबहावा बेखौ माने गोबां माने दुंहाव खालामो लोगोसेनो जोंहा आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां जोङो गिदिर गिदिर गिदिर जेनाखि टाउन सर नोफोराव जोङ अनजिमा गैयि मानि गारि मथर मोननाय बाहायनायनि जाहोनावनो जों दिनै मानिे गोबां माने बेफोरबायदि बिदुं बा गरमखौ जोङो सहायनो गोनां जादों गोदोनि समाव नोंथां नोंथाङा नों नायनो हागौमोन नोंथाङाबो मोनथिखायो जों उन्दैनिफ्रायनो फरायबोनो मोनदों नङा होमबा नोंथां बै जोंनि आबै आबौमोन जावहाय मानिे माबाफोरा जोंहा टेमपारेसारफ्रा जोबोद मोजांमोन हमना ला जोंहा थामजिनि गोजौआवनो थांफेरामोन नङा होनबा नों जेरै नैजिबानिफ्राय लानानै थामजिसेनि गेजेरावनो थायोमोन माबाया टेम्पारेसारा माने गरम बा गुदुंनि जौखोन्दोआ दा नाथाय आथिखालाव जोङो थामजिनिफ्राय लानानै थामजिबा थामजिद' थामजिस्नि नाथाय अबेबा अबेबा नोगोराव जोंनि भारत हादरनिनो बबेबा बबेबा नोगोरफोराव माने गोबां जेरै ब्रैजि गाहाम थाङो थामजिगु थामजिदाइन' जौखोन्दो थाङो आरो टेम्पारेसारा दा जोङो दासिमबो जेरै हमना ला सिक्किम बा अरुणाचल प्रदेश ल आ दा बैफोरबायदि जोङो गुसु दार्जिलिं जायगाफोराव थांला नुनो मोनो दासिमबो बैफोरबायदि जायगायाव टेम्पारेसारा ओ साननि समावहाय ओ नैजिबा बा नैजिद' बेफोरबायदिसिमल' थाङो आरो हरनि सम फोराव जिद' बा नैजि बेफोरनि गेजेरावनो थायो नङा होमबा नोंथां टेम्पारेचारा नाथाय जोंनि जोंनि जेनाखि हा ओनसोलफोराव जोंनि हायेन ओनसोलफोराव जों नुनो मोनदोंसै जेराव गोबां टाउन सहरफ्राव बिफां लाइफां गैला हिसाबै जोङो गोलोमनाय बा गरमनायनि जेनाखि जौखोन्दो टेम्पारेसार बे जाहैबाय खमैबो जोंनाव दा हरनि समावबो जोङो थामजि गाहाम नैजिगु गाहाम थाङो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
जोंहा बेनो साननो गोनां बाथ्राया जुदि जों सुबुं माहारिया बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानफायबाय थायोबा बा बेफोरबायदि जोबनो गैयै गारि मथर बाहायोबा नांगौनि बारा गारि मथरखौ जोङो बाहायोबा आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ गावनि गोजोननाय गाव हारसिङैनो गोजोननाय लानो थाखाय बेफोरबायदि एसि कुलारफोर बाहायबाय थायोब्ला जोंनि बुहुमा ओ नैजि बा थामजि बोसोरनि उनाव माने गोबां जोङो बाजि मानि माबानिबो जोङो सहैनो हागौ आरोखि ना नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ माने बाजि जौखोन्दो थांनो हागौ टेम्पारेसारा नैजि थामजि बोसोरनियाव अब्ला जों बै समाव सहायनो हायैनाय नङा गरमखौ जोंहा माने सोरबा सोरबा बे फोरनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानांनो गोनां जागोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
दा बेफोरबायदि जुदि जोङो एसि सालायनाय एसि लगायनानै गावखौ गोजोन होनाय गारि मथर नांगौनि बारा गारि मथर बायनाय जेराव जोंहा न'खराव गंसे गारिया थाखायो बैफोरबायदियाव जोंहा जुदि ओ गंथाम गंब्रै ओरैनो गावनि रां रुफा दं होननानै बायना लानानै बेफोरबायदि बांद्रायनाखि पलुसन ओ बेफोरबायदि बिदुंखौ हगारबाय थायोबा जोङो माने ओ गोबां माने खस्थ' खालामनांगौ गोनांथिजों भुगिनांगोन आरो उन समफोराव नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोङो बिफां -लाइफां दाननायखौथ' माने एखेबारे जोङो बन्द' खालामथारनांगौ। होबथाथारनांगौ बेफोरखौ बिफां लाइफां दान्नायनि सायाव बिफां लाइफां गैयाबा जोंबो गैया नङा होमबा नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा दाथ' समा जाबाय जोंहा नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै
नोंथांजों सावरायनायबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां दे